हेल हेल'।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ। दायो जोङो अब्ला ओ मा टपिकखौहाय सावरायनो नोंथां?
औ। औ नोंथां ओ नोंथाङा रायज्लायनो सानाया आयदाखौ बुंदों नोंथां।
ओं आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जे जोङो बर'फोरा मा -मा ओंख्रि संनानै जायो ।बिनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ ओ अब्ला ओ नोंथाङा बर'नि जे दोरोङारि ओंख्रि जे जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर संनानै जाबोदों। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ दाथ' दोरोंआरि ओंख्रि होनोब्ला जोंना जेरैहाय अनला ओंख्रि, सबाइ ओंख्रि नार्जिजों अमा, एम्फौ लाथा बायदिसिना गोलैयो नङा होमबा नोंथां? बेनि गेजेरावनो जोंना अनला ओंख्रिया बांसिन जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रि एबा जोंना बांसिन जोंनि ओ सुबुंनिसैबो गुबुन गुबुन -गुबुन जायगायावनो जा जेरै हटेल बायदिसिनायावनो जा एबा गुबुन मानसिफोराबो बे अनला आरो दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो एबा जोङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव ओ अनला ओंख्रिखौ माबैरै सङो सङो होनोब्ला गिबियावनो आं बेखौनो बुंनोसै। ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनो माबोरै जायो होनांगोन गिबियावनो दा अनला ओंख्रिखौ जोङो जेरैहाय अमा बेदरजों ओ दाउ बेदरजों था- जोङो लोगोसे एम्फौ लाथाजों साम'जों इदि जाजायो बिदि बे दरारि जों गायबो जों जेरैहाय लाइजों अनफाख्रि थाइगिरजों ओ माने थाइगिरजों जोङो अन मेखि ओ लोगोसे आरो ओ मैदेफुल बिबार जों जङो अन गोखा संनानै जायो दा बिनि ओ याव बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ दाउजों ओ दाउजों अनलाजों बांसिन गोथाव एबा बांसिन बेखौनो जानायखौ नुनो मो नो नङा होमबा नोंथां?
ओ नोंगौ।
दा दाउजों अनलाजों माबोरै सङो होनोब्ला जोंना अनला ओंख्रि संनो थाखाय अन गुन दैनि गोनांथि जायो नालाय बेनि थाखायनो जों अन गुन्दैनि थाखाय जोङो नांगौ मानिखिना खो माइरंखो गिबियावनो दसे सम सोमना लाग्रोनाय जायो ओ बिदि सोमना लानायनि उनाव जेब्ला मायरंआ ओ इसे रुयो अब्ला जोङो बेखौ ओ इसे आइजें फोराव बोखांनानै सुनानै इसे फोरानदबो एबा जोङो दैखौ सलदनो होयो आरो नों थां जेब्ला बियो अब्ला जोङो बेखौ उरालाव एबा दिं खियाव एबा थबसियाव देयो आरो लोगोसे दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' जेरैहाय ग्रिन्डार बि दि बायदिसिना मिसिनारिफोरजों बाहायनानै गुन्दै खामनायखौ एबा देनायखौ जों बिदि देना ला खांनायनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौबो गोदानानै एबा साफा खामना लाखांनायनि उनाव दा बेनि उनाव जोङो नांगौ अमाखिनिखो अनला ओंख्रियाव बाहायनो थाखाय मा मसला जेरैहाय सामब्राम पियाज फालौ ओ बायदिनाखौबो जोङो देनानै ओ बिदि लानानै बिदि जोङो ओमफ्राय होनानै जोङो ओ बेदरखो गिबियावनो दसे एसे ओ
हो नोंथांनि ओ नोंथांनि बुंनायखौ एसे माने थाबथा थाबथा खोनाफैदों
माबा थायोथ' ओ बेखौ खारहोनो थाखाय जोङो मोजाङै थाव लायो एवफ्राना लाना बेखौ बोखांना दै हो यो आरो सारायाव दै होयो आरो
खोना
नोंथांनिया एसे ओ नोंथांनिया एसे माने ओ थाबथा थाबथा जादों आरो।
औ ओ जोङो बेदरखौ
ओ नोंथांनि ओ नोंथांनि ओ बुंनाया एसे थाबथा थाबथा जादों।
खोनादों ओ नाथाय थाबथा थाबथा जादों नोंथां एसे थाबथा थाबथा
औ एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नोंथां
दे नोंथाङा बुंनो हागोन ना औ बुंनो हागोन
औ खोनादों दे औ बिदि ओ जोङो अनलाखौ ओ देना लांखांनायनि उनाव बेदि बेदरओरिखौ जों मोदजाङै एवना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ हो बेवहाय खारै संख्रि होखांनायनि नि उनाव जों बेवहाय अन गुन्दैखौ सारनै होयो आरो नोंथां। बिदि अन गुन्दैखौ सार
खांना बेखौ नायगोन नांदोंना नाङा बेखिनिखौ नायनायनि उनाव ओ जों बेवहा हाय मोदोमनो थाखाय गंगा दुन्दिया एबा धुन्दिया गोरलैखौ ओ साननानै होब्ला मोदो नो मोदोमसिना आरो नोंथां लोगोसेनो ओ बेखौ गैयाब्लाबो जोंना अनला ओंख्रि ओरैनो बिदिनो सोमब्लाबो गोथाव जाखायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख ख्रिखौ संनायखौ नुयो आरो बिनि अनगायैबो जोंना बर'नि दोरोङारि जा ओंख्रि ओ सबाइजों साम'जों एबा सबाइजों दाउ दाउजों एबा स समाय सबायजों ओ जोंना जा अमा बेदर बिदि बायदिसिनादोबो जोंना जानायखौ एबा संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिद दिब्ला नोंथां नोंथांनि ओनस लाव ओ सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै जायो एबा मा माजों जायो नों
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय सबाइ ओंख्रिखौहाय ओ सिगाङावनो जोङो ओ रुनानै लाग्रोयो। ओरैनो जोंना सबाय ओंख्रि खौ ओ सबाइ ओंख्रिखौ साम'जोंबो जायो आरो अमा बेदरजोंबो जायो ओ बेबायदिनो नाजों जायो आरो दाउ आउ बेदरजों जायो आरो ओ बांसिनैथ' जोंहा सबाइ ओंख्रि होनोबाथाय ओ जोंनि बर' दोरोङारि जो गोदोनिफ्रायनो संबोदों जोङो साम' जोंनो बांसिनै जानायखौ नुनो मोनोमोन आथिखालथ' ओ गोब बां मानसियानो माने ओम गावनि थावनायखौ नायनानै आरोना ओ ओंख्रिनि थावनायखौ नायनानै खायफाया बेदरजों जायो अमा बेदर दाउ बेदर। ओ ना बिब फोरबायदि जायो आरो दा जोङो सबाय ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सबाइखौ ओ सबायाथ' मोनसे गथा महरनि नालाय ओ जों बेखौ गिबियावनो ओ एवनो एवनानै लाग्रोयो आरोना एसे साराय सारायखौ गुुदुं खालामनानै गथायैनो जोङो एवो गोरान एवो जोङो। ओं गोरान एवनानै जेब्ला बे स सबाया एसे माने होख्रेम जानाय जाबाय अब्लाथाय जों बेखौ खांनानै संग्रो फोरावहाय खांनानै जोंङो बेखौहाय हो फेमो आरोना माने ओ मा होनो जे गथा जोङो बेखौहाय हो होख्रे ख्रेमनानैहाय बेखौ जेब्ला होख्रेमनाया जायो अब्लाथाय ओ संग्रायजों हाय ओ बिनि जे ओ जाब्रा जोङो बेखौहाय ओ जावगारनानै लायो आरो जावगारनानै लाखांनानै जोङो ओ सिगां जोङो मानि बिखौ होख्रेमखांनानै ओ उवालफोरावहाय एसे ओ ओ खुनाय जागोरो ओ खुनाय जागोरो बा देनाय जागोरो एसे देरोम देरोम खालामो। जायखौ खुनाय बुङो ओ बिनि उनाव जोङो जावबाय। ओ जावखांनानै ओ बिनि मैलाफोरखौ बासिनानै जावखांनानै जोङो बेखौहाय नै ओ सु सुनानैहाय ओ रुग्रोनाय जायो आरो ना अरावहाय जाखिनि दैनांगौ बि बेबायदि रुनायाव जोङो संख्रि बानलु ओ खायफायाहाय सामब्राम फियास बेफोरखौ होनानैहाय ओैरैनो रुग्रोनाय जायो आरो आमफाय रुनानै जेब्ला बियो सबायाहाय रुयो अब्लाथाय रुइबा बेखौ साग्लियो आरो ना ओ सागंजों जोंहाथ' साग्रा मोनसे आगजु दङ' नालाय बर'ना ओ जोंहा बिखौहाय सागं जायखौ सागं बुङो बेजों साग्लिना नानै लायो आरो साग्लिनानै लाखांनानै जेब्ला जों बि सबायखौहाय माजों जा गोन ओ दावजों जागोन बा दावखौ एवग्रोगोन बा अमा बेदर बा साम' म' बेफोरखौ जोङो मोजांङै एवग्रोनानै लायो आरो बियावहाय नांगौखिनि संख्रि बानलु लु मसला जिरा गासैखौबो ओ होजोबनानैहाय ओ बेयावहाय ओ जेब्ला बियो एवनाया जेब्ला जायो एसे ओ मोननाय एसे मोनहांहां महराव फैयो अब्लाथाय जोङो बे सबाय सानायखौहाय ओ लु नानै होयो आरो ओमफाय लुनानै होनानै बेयाव जाखिनि एसे दै होदेर नांगौबा ए से दै होनोसै ओमफ्राय बेबायदिनो गोदौ होनानै जेब्ला मोनो अब्ला जोङो दुन्दियाफोर गंगार दुन्दियाफोर बेफोरखौहाय होनानै खांनाय जायो आरो जों जोंना बेबायदि ओ आदबजोंहाय सबाय ओंख्रिखौ संनानै जायो। खोनादों ना नोंथां? खोनादों ना नोंथां?
औ।
खोनादों ना नोंथां?
अनगायैबो नोंसोर नोंसोर नोंथां औ नोंथां। ओ बिनि अनगायैबो नों नि ओनसोलाव एम्फौ लाथाजों जायो ना नोंथां? औ खोनादों। खोनादों हेलौ नोंथां।
ओ सबाय ओंख्रिखौ
औ नोंथां ओ माने नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाइनि बारैबो ओ जि थु लाथायाबो जोंनि मोनसे दोरोङारि नङा होमबा नोंथां फिसिनाय मोनसे जानायाबो ओ लाथा एम्फौखौ माजों माजों जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन औ नोंथां।जोंनिया ओ एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौथ' जोंनि गामियावहाय दाबो साफा सानै बर' आइजोफोरा फिसिखायो नं ङा होमबा ओ जोङो बिखौहाय लायो ओमफाय फिसियो न'आवनो इन्दि इन्दि बिलाइ होनानै ओ गोरलैनिफ्रायनो जोङो इदि गोरलै समावथ' जोंङो इन्दि गोरलै जे खिलि जेननाय बेखौ होबाय ओमफाय बेबायदिनो बियो रुंग'बोबाय थायो नालाय देरनो थाखाय रुंग'बोबाय थायो। बिदिनो जोंङो इन्दि बिलाइ इन्दि गिदिर बिलाइ गिदिरखौ होनोसै ओमफाय जेब्ला मोननानै गोमोन जायो आरो गोमोन जाखांनायनि उनाव बे फिथोब थोबोना ओमफाय बै फिथोब थोब नायनिफ्राय जोङो बिखौहाय जिरो आरो ना जाजानाय जायोब्ला जोंङो जिरो हरसे दोननानै बा ह हरनै दोननानै ओ जिरनानै जोङो बिखौहाय जिर खांबाथाय जों बेखौ ओरैनो गोरानै एवगोरो आरो ना जेबो थाव आरि बेबायदि होआ। बे गो थांखौहाय जोङो ओ गोमोन खालामनो थाखाय जोङो एवग्रोनानै लायो एवनानै जोङो बस'यो आरो बे एम्फौखौ ओमफ्राय बस'खांनानै जों बेखौ माजों जायो होननानै बुंंङोब्लाथाय जोङो बेखौ अनलाजोंनो गाहायै जायो अनला ओंख्रि ओ बेजोंनो जोङो संनानै जानाय जायो आरो बांसिनै ओमफ्राय ओरैनो खाय फाया ओ आलुफोरजोंबो जायो आरो मैथा मैथाफोरजोंबो। मैथा गोखैया ओ बेजों जायो आरो मालाबा ओ ओैरैनो गाव गोजा एमफौ लाथा गोजाबो एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां। बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां ओ सावरायनानै नोंथांजों ओ माने गोजोननाय मोनबाय। ओ गोजोनथों।